औ नोंथां खोनादों ना औ औ मोजां फैबाय दे ।
औ ।
मा मा खामदो नोंथां?
आंङो नै बिदिनो एसे फ्रि टाइम मोननायखाय जिरायलाबायनानै दङ । नोंथाङालाय?
औ आंबो नै जोंनि दिनै सानदुं गोसाना बेनिखायनो ओ फोथारनि दंफां फांसे थानाय बिनि सायायाव आंबो जिरायनानै दं । होमबा औ औ । दे फोरमाय ।
अ जोंनिथिं अखासो हा
अ ।
अखासो फुंनिफ्रायनो अखा
अ होमबा जों दोनै ओ नोंथां दिनै जों ओमबा मोनसे टपिक लानानै सावरायलायनोसै ना मा होनो नोंथां? ओ ओमबा जोङो ओमबा जोङो आ आबाद आबाद जोंनि बर' मानसिफोराथ आबाद मावो नालाय जों आबादनि सायाव सायावनो एसे सावरायनोसै नङा होमबा औ नोंथाङा जोंनि आबाद बा जों आबाद बोरै मावोबा जोङो स्टारटिंनिफ्राय बोरै मावलाङो गिबिनिफ्राय जों बोरै मावलाङो बिनि बागै एसे जोबजासिम बोरै मावलाङो बिनि बागै एसे फोरमायलांना होदो दे नोंथां आबादनि बागै ।
औ । ओ जागायजेननायनिफाय ओ गिबियावनो आं बेखौसो बुंनो सानग्रोयो । आं आबादनि फारसे से बारा एसां ओ माबा गैया गियान गैया होमबाबो माने नुयो आरो गायनायखौ ।
ओ औ औ ।
खौ आरो गोबां बेबायदिनो जायगाफ्रावबो बेरायनो बोनायावहाय नुबोबाय । बियाद माबायावसो टाउनसोना ओमफ्राय दा गामि एरियायावसो मावनाय जायो होनोमबाबो एसे एनै मिन्थियो आरो।
ओ होमबा आंनो फंनैसो
जेब्ला बोथोर जायो अब्ला। दैज्लां बोथोर सफैयो अब्ला ओ मा होनगोन इखो खोथिया खोथिया फोग्रोयो ने? खोथिया फोग्रोनायनि उनाव बिनि उनाव जे हालौसिगोन हालेवनायफोरखौ मा मा होनोमोनथाय नोंथां आ?
हालौनायखौ जों गिबियावनो खारायग्रोनाय जायो।
अह खारायग्रोनाय ओं गोबां बेबायदिनो माबा दंना ओं नोंथाङा एसे मोजाङै बुं।
औ आ औ दे आंनो एसे बुंफोरलांना होनोसै गिबियाव जों ओ गिबियाव गिबियाव थ' जों ओ ओम बैसाग मास जोबनाय लोगो लोगोनो जों गिबियाव माबा गोरनाय जायो खोथियानि थाखाय हालौवग्रोना लानाय जायो खोथिया गायनो थाखाय जोङो गिबियाव फिनथाम फिनथामखौ जों हालौनांगौ जायो जाहाथे जों फिनथाम हालौनानै जों माइ औ-औ फिनथामबा फिनब्रै गोबां जायगायाव फिनब्रैबो एवनायखौ नुदों। मोननाय जायो मोजां हाया जेराव मोजां हाया मोनबानो आं गायनो हायो जों आथिखालाव हालेवना नैबो फिनथाम एवनानैबो गायनो हायोमोन दा टेक्टरजोंबो फिनथामखौनो एवनानै गायनायखौ नुनो मोन्नाय जायो। गिबियाव जों बे फिनथाम हालखौ एवगोरना लानाय जायो औ जों गिबियाव बे
हाग्रा हाग्रा बुरजाबाबो फिनथामबाबो
दा जों माने गिबियाव जों गिबियाव माने अखा मोनग्रोनाय समावनो अखाखौ माने हानानै जों बा एवनानै माने जों अखाखौ माने जों अ अखानि दै बा दैमानि लाबोनाय दै खौ जों बे जा खोथिया गायगोन दु दुब्लियाव जों माने जमा बुथुमनानै दोनबाय जाहाथे हाग्राया थैयो फिन से एवनायाव फिनसे एवनानै दोनबा थाय माने सानदुंजों जाबजों एव खुना दोननायजों जाबजों माने हाग्राया थैलाङो। बेनि जाहोनाव जों गिबियावनो एवना नै बिनि उनाव सप्तानै सप्ताथामनि उनाव एवलांबा थाय बे हाग्राया हारसिंनो थैलांनाय जायो आरो नोंथां औ ओमफ्राय आं एसे बुंफोरलांना होनोसै नोंथां
ओं नोंथां एसे बुंफोरलांना होदो आंहा माने इसेबां माबा गैथारा बेनि
औ जों जों बेयावनो गिबियाव जों माने आलि खोग्रोना लानाय जायो आलिखौ जों दाननांगौ फार्स्टआव गिबियाव बिनि उनाव आलिखौ मोजां खोनानै जों दैखौ लाखिनाय जायो नोंथां दै खौ बे खोथियानि थाखाय जों दै जमा लाखिनानै बेनि उनाव जों फिन थाम फिनथामाव गायनायनि थाखाय फिनथाम एवना दोननानै जों जाखालि गायगोननि सानसे सिगां जों जाखालि गायगोननि सानसे सिगां बा सान साननै सिगां हमना ला साननै सिगां जों बे माइखौ माने बस्था फाथोनि बस्था होनो जा फाथोनि बस थायाव जोङो माइजों मा जाय माइखौ गायगोन बेखौ जों सोनानै माने फ फुख्रि बा अबेबा दै मा बा बिदिनो एसे दै गिदिराव जों सोमना दोननाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जों बे सोमना दोननायखौ खोथियाखौ बहनसिगोन बहननानै इदिनो फोरान फोराननाय माने बहननानै एसे हायाव इदिनो हायाव बा पाक्काफोराव दोननानै थालिर बिलाइ बा ओ थास' बिलाइ बेफोरजों खोबना दोननाय जायो आरो नोंथां जाहाथे ओ रज'यो औ।
हेलौ। औ औ नोंथां फाय आं माने जेब्ला बिदिनो गामिफ्राव आबाद मावनायाव जेब्ला आंबो एसे ओंखारहैफादोंमोन अब्ला बे समाव नुदोंमोन जे गाजाबो एसे एसे एसे बेरहैयो नामा? माने ओमफ्राय गाजा बेरहोयालासिनोबो खालामनो हायो नामा?
ओंहो नोंथां माने जों माने गाजा बेरहोनाया गोनांथार गाजाखौ जों बिदिनो न'आव बिदि दा आं बुंनाय जेरै फुख्रियाव फबना दोन माबा दैयाव सोमना दोननानै जोङो बेखौ सानसे दोननानै हरसे दोननानै बोखाङो नाय जायो आरो हरसेबा हरनै दोननानै बेनि उनावनो ओ सानसेनि उनाव बेयो गाजा खिलिनानै थायो आरो बेनि उनाव जों खोथियाव जों फुङावबो गायहैसिगोन बा बेलासियाव जों दैखौ बोखारनानै गायहैनाय जायो आरो नोंथां। औ ओमफ्राय बिदिनो बिदिनो आरो माइ गायनायखौ बुङोबाथ' बेबो फिनथामबा फिनब्रै जों ट्रेक्टरजों खैइ बिगा हाखौ लानानै खोथिया गायदों बिनि हिसाबाव जों ओ हालेवनाय जासिगोन जा बेसबां बुरजा जों गायगोन बेखौ जों हालेवग्रो ग्रोना लानाय जासि बेनि उनाव जों जोंनि बिनानाव, बिब' बा मादै बिमा बायदि जोंनि आइजो मा हारिया बिदिनो खोथिया फुनायखौ जों नुनो मोननाय जायो बेनिनो जों गायनायनि गायनायनि सानसेबा साननै सिगां जों गोबां खोथिया फुनो जोङो फुनो होनाय जायो आरो बिनि थाखायबो जोंनो रांखान्थिनि गोबां गोनांथि जायो। खोथिया फुनायाव जों दा खोथिया फुं फुनायाव जों बुंनो थाङोबा खोथिया मुथासे होनना बुङोबा एहाय आ थाखा, नय थाखा बिदि थाखा लायो। रां लायो। आरो बुङोब्ला आरो औ ओमफ्राय बिदिनो मा होनो जोङो हालेवनायाव हालेवनायावबो जों रां होनांगौ रां खाथिखौ जों ट्रेक्टर जा ट्रेक्टर बुङो ट्रेक्टर जोंनिया हालेवबाथाय ऐ ट्रेक्टरा बिगासेयावनो जोंना रांखान्थियाव ब्रैजौ-बाजौ बिदि लानाय
बिगा हिसाब हालेवयो आरो माने
औ औ बिगा हिसाब हालवो बे बि हिसाब हालेवनायावबो गोबां रां खान्थि गोनां जायो जोंहा बेखायनो जोङो गिबियावनो न'आव फोराव दा- अमा फिसिना लाबा जोंहा आबाद मावनो गोरलै जायो जाहाथे जों आबाद मावनोसै समाव जों दाउ अमा बेफोरखौ फाननानै जों रांखान्थि थि एसे मोननायजोंनो जोङो न'नि ओ न'निफ्राय जों हेल्प जाब मोननाय जायो आ रो बेनिफ्राय जों अमा दाउ फिनानै लानानैबो जों आबादखौ मावनो हानाय जायो आरो ओमफ्राय आरो बुङोबा जोङो बिदिनो ट्रेक्टर खौ फिनथाम हालौखांनानै बिदिनो जोंनि आइजो माहारि जोंनि आइ आइ बिस दिनो बिदिनो आफामोनहाबो जोंनि आइ आफा बा दै मादै बिसोरबो जोंनि थाखाय खोथिया रोगाना होनांगौ जायो आइ जो माहारिनो गायनो थाख खाय जों आइजो माहारिनो गायनो थाखायबो जोङो रांखान्थि इसोरनो गायनायावबो जों रांखान्थि होनांगौ जायो बिदिनो जों खोथिया माइ गायनायावबो गु बां रांखान्थिनि गोनांथि जायो आरो नोंथां
ओं ओं ओं नोंथां
जों बिनि उनाव खोथिया फुखांनानै माइ गायबाय गायनायनि उनावथ' जोङो ओरैनो दोनबाय थाबाबो जाया बेहाय जोङो हाग्रा रज'फिननायखौ नुनो मोननाय जायो हाग्रा रज'नायनि थाखायबो जोङो आ बिदिनो हाग्रा फुनांगौ जायो बा जोंनि हा मोजां बा माइ मोजां जानायनि थाखाय हासा सार बायदि रोखोमनि हासार मुलि बेफोरखौ सारनांगौ जा गोनां जायो बि उनाव जों गिदिर फेदे औ बिनि उनाव जोङो एसे मोननोसै
फारि फारि मावनाय जायो आरो खामानिफोरखौ जेनेबा खोथिया फोनाय गायनाय हाग्रा फुनाय औ फारि फारि
फारि फारि मावलां नाय जायो मावलांनो गोनां जायो जोङो दैनिबो बिराद गोनां जा थारो एस से गोथौ हाफोरावबाथाय जोंहा माइ गायनो गोरलै जायो बिदिनो एसे बोरि हा फोरावबाथाय जोंहा इदि नो दै मेसिनफोर बि नांगौ जा गोनां जायो बो बोरि हा फोराव जे जेराव दै मोननो बा दै थाबथाया बा अखानि फोरा मोनहैस'वा बा थाबथाहैया। बेफोराव जोंहा दै मेचिन सारनानैबो गायनो हानाय राहाखौ थायो आरो। गायनो हायो रांखान्थि गोनां जायो गोबांनो औ बेनि उनाव। जोङो आरो एसे देरबाथाय जोङो माबानांगौ। मा सा हासार एरै सारनानै मोजां खालामनांगौ जायो बिदिनो जाहाथे माइफोरा गोलाव-गोलाव बिदां जानानै जोंनो माइ बुरजा होना हायो माइ बुरजा होयो। बा माइया मोजां। खारो बेनि थाखाय जों हासार होनाय जायो बिनि उनाव। थ' जोङो बयबो मिथिखायो जोङो बिनि उनाव मोनहोनानै। बा मोनहोनानै जों आरो मा होनो बेखौ हालौ हालौ नङा अम। माइ हानाय जायो। हानानै जों बे खौ न'आव लाना फैयो। बा अबबा दुब्लि ओरैनो दुब्लिफोरावनो दोननानै बेखौ ए मारा होनायखौ नुनो मोननाय जायो गोदोहाय थ' जोङो ट्रेक्टर टेकट्ररजों मा रा होनायखौ नुनो मोनामोन। जों मोसौजोंनो गोबां मारा होनायखौ नुबोदों गोदोहाय जों उन्दै उन्दैबा जोङो मोसौजोंनो मारा होनायखौ दा गोबां जौगाबाय माने जोङो टे क्ट्ररजोंनो दसे समनि गेजेरावनो जों मारा खौ गोबां हाबाबो जों गोबां हा बिगा-बिगा थाबाबो जों माने ट्रेक्टरजों दसे दसे समावनो जोङो फोजोबनानै लानो हानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। नोंथां। नोंथाङालाय बेफोरनि बागै मा सानो? दानि जौगानायफोरनि बागै एसे फोरमायना होदों नोंथां।
ए जौगानायनि बागै। जौगानायनि बागै आंहाथ' आं बेखौसो बुंनो ओ आबाद मावनानैथ' जौगानांगौ जौगानाया खारन जों आबाद नङाबानो जों जौगानो हाया नआ जौगानो हाया माने गोहब बिराद गिदिर माने गोहोम गोग ग्लैयो जुदि मोनसे हा माबाखौ जिखुनु जौगानोब्ला जिखुनु जियानो हग जौगानोब्ला बेनो जानोथ' नांथारगोन नङा होमबा जानायनि सायावसो मानसि जुदि जानाया नोंहा खम जायो ब्ला जौगानायाबो बोरै जागोन नङा होमबा
औ-औ
गिबियावनो आं सानो माने माबा मोनसे जौगानांगौबा खेथि बाथिया आबादफ्रा सिगां जाथारनांगौ जेब्लायबो
औ-औ-औ जों आबाद मावनानैबो माने जोङो
औ आबाद मावनानैबो गोबां ओं माबाखौ नुनो मोनो दानि जुगाव ओ जिखुनु रांखावरि खामायनायाव फ्रा बहुत नुनो मोनो बेबायदिनो आरो खोनानो मोनो आंहा इसेआंबो ओ बेबायदि मिथिया माने आबादनि बिसय खिन्थु आबादनि मोननैसो खोथाखौ आंबो सोलोंनानै लादोंमोन होमबाबो दिनैसिम गोसोआवनो गैला बोथ बाथ्राफोरखौ
औ-औ-औ
बोरैै आ नैबे हालेवनाय मा एवनाय आं नोंथां
औ दिनैनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोस सै नामा नोंथां
औ नोंथां औ-औ
ओ दे होमबा नोंथां
औ दे नोंथां दे औ गोजोननाय थाबाय